बाय नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथां
औ खोनादों
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावरबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
औ रायज्लायनो हागोन दे नोंथां
नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना? औ ओ नोंथांजों आङो होनब्ला दसे सम रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां।
नोंथांजों आङो ओ नोंथांनो आङो बर' ओ आबाद मावनायनि बागै बर' सुबुंफोरा माबायदिहाय आबाद मावो बेनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा ओरैनो दङब्ला।
औ औ फोरमायजागोन दे नोंथां।
औ होनबा ओ नोंथां जोंना आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदोनि समफोरखौ गोसोखाङोब्ला नायहरोब्ला जोङो बर' सुबुंफोरखौ ओ हाग्रा बारि एबा अरनबारिफोरखौ जोङो दानस्रांनानै बै जायगाफोरखौ अर सावनानै बेफोरखौ जोङो ओ साफा खालामनानै ओ बेयावनो जोंना बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानै जाबोदोंमोन आरो। रायजो जाबोदोंमोन। बर' सुबुंफोरा बै समाव आबाद मावनो थाखाय बिसोरो जेबो हासार एबा मुलि बायदिफोरखौ बाहायामोन। बाहायनो मोनाखैमोन एबा बाहायनो रोङामोन। नाथाय जों दानि मुगा एबा दानि सोलिबाय थानाय जोङो आबादारिफोरखौ जोङो गोबां रोखो खोमनि हासार मुलि बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ।
औ जोंना आबादनि सायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो जोङो माइ आबाद, बेसर आबाद, जिंखा, पटल, काक्रेल, बायदि बेफोरबायदिखौ जोङो गोबाङै मावनाय नुनो मोनो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
बेफोर आबादखौ औ दा जोंना बुंनो थाङोबोब्ला जोङो बां ओ बांसिन आबादखौनो जोङो माइखौ माइखौनो जोङो मावनाय नुनो मोनो।
औ औ।
औ जोंना दा माइ माइ आबादखौ जोङो माबायदिहाय गायो एबा माबायदिहाय बानायो होनोब्ला जोंना गिबियावनो माइ गायनो थाखाय जोङो माइज्लि माइ गायनो थाखाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइज्लि बेखो जोङो सायख'ना लागोरनांगोन।
औ।
माइज्लि औ माइ माइ माइनिफ्रायनोथ' जोङो माइ दिहुनफिननो हायो नालाय बिनि थाखाय जों माइ जोलैनि थाखाय माइज्लिखौ जोङो दोनग्रोनानै लानांगोन। बेनि उनाव जोङो ओ बो थोर मोनफैब्ला दखरसे हायाव जोङो मोसौ एबा नांगोलजों जोङो हालेवनानै हाखौ गुरै खालामना लाग्रोनांगोन जोङो बिनि उनाव जोङो जोलैनि दोननाय माइजखौ बे गुरि हायाव हा सोनानै बेयाव जोङो माइखौ गारनानै होनांगोन बेनि उनाव जेब्ला बियो माइआ जोंना बेगरनिफ्राय बिलाइ महर लायो एबा खोथिया महर लायो अब्ला जों बेखौ माने फुनानै गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो गायहैनांगोन आरो जेरै जोंना दा गुबुन मोनसे जायगायाव आरोबाव। फिन हालेवनानै मोसौजों नांगोलजों हालेवनानै जों बेयाव हाखौ हायाव जोङो दै सोनानै हाखौ गुरै खालामनानै बेनि उनाव जोङो खोथिया जिखौ जों फुनानै दोननाय बेखौ जोङो गायनानै लानांगोन। बिनि उनाव। जोङो औ बेनि उनाव जोङो गोबाव जायोब्ला बेयो माइ फिथाइ महर लायोब्ला जों बेखौ हानांगोन खासिफोरजों जोङो हानांगोन। हानानै जोङो न'आव लाबोनानै आरोबाव फिन जोङो मोसौ मोसौजों जोङो बेखौ मारा नानांगोन। जिखौ जोङो माइ ओंखार ओंरनानै जोंना बिनिफ्रायनो माइरं जायो दा नोंथाङाबो बेफोरखौ एसे जेब्लाबो मिथिखागौ जानांगौ औ औ दा जोंना बेनि अनगायैबो जोंना बेसर आबाद बेफोरखौबो जोङो। बर' सुबुंफोरखौ जोङो। जिखौ जों बेसरनिफ्राय जोङो थाव गुबै मोननाय जायो। बेखौबोथ' नोंथाङा एसेब्लााबबो मिथिखागौ जानांगौ बेसरनिफ्राय जोंहा थाव गुबै जायो होननानै खोनादोंना नोंथाङा। नोंथाङा खोनादोंना। औ दा जोंना बेसरखौ माबोरैहाय बेसरनिफ्राय माबोरैहाय थाव गुबै जायो। नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
माने।
आरो बेजों लोगोसे जोंना।
ओं।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ जाय ओरैनो जेनेबा ओ
माने ए हेलौ!
औ खोनादों नोंथां। औ खो खोनादों नोंथां खोनादों बुंनायसाय।
जोंथ' ओरैनो बेसरखौ माने ओ जेनबा मेचिनाव माबानानै मा होनगोन बेखौ फेरदनानै ओ न'सिम लाब नान जेन बा जोंनि जानाय लोंनाय बिदियाव माने ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायनाय जायो आरो।
औ।
खोनादोंना नोंथां? आरो बेजों बेजों लोगोसेनो जों ओ बेखौ जेनेबा फेरेद ना लाबोनानै ओ बेखौनो फाननानैबा फाननानै रां खामायनो हायो आरो।
औ औ नंगौ थारैनो। दा जोंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ जोंना दा बेसर औ ओ जोंना दा बेसर निफ्राय थाव गुबै जानांगौब्ला जोंना ओ बेसरखौ जोंना गिबियावनो बेसर बेगर आ निफाय जों बेसर मोना होमबा? बेगरनिफ्राय बेगर जाया होमब्ला फिथ थाय जाफिना होमब्ला? दा जोङो बेसर गायनो थाखायबो जों बेबायदिनो माइ गायनाय बायदिनो जोङो बेसरखौबो बेगर ओ हाखौआव हालेवनानै जोङो बेगरखौ बेयाव गारना होनांगोन बेनि उनाव जोंना जि बेसर जायो बेखौ जोङो ओ फिसा फिसा फुलियावनो फिसायावनो बेखौ जोङो जाग्रोनोबो हायो भाजा संनानै। आरो बेनि उनाव जोंना देरलाङोब्ला बियो गोमो गोमो बिलाइ जायो जोंना गोमो गोमो बिलाइफोरखौ ओ दुब्लिफोराव बेफोरखौ बुरजायै गायोब्ला जोङो जोबोर समायनाबो नु-नुयो। बेनि उनाव जोंना बिलाइया ओ बिलाइनिफ्राय जोंना देरलांबावनानै बियो फिथाइयाव जायो बिनि उनाव जोंना बेसरखौ बेसरखौबो बि बिदिनो मारा नानानै बेनि बेगरफोरखौ ओ दिहुनन्नानै जोङो बेखौ ओ मेसिनफोराव लांनानै जोङो थाव थाव दिहुननाय जायो बेनिफ्रायनो। बेबायदिनो जोंना‌ थाव गुबैखौ जोङो मोनजायो आरो। दा जों नोंथां नोंथां जों नोंथाङाबो नोंथांनि जायगाफोराव मैगं जेरै आलु ओ जोगोनार पटल बेफोरखौ माबोरैहाय गायो नोंथाङा एसे मिथिगौबा खोनन्थानो हागोन नामा?
जोंनिजोंथ' ओरैनो जेनेबा पटल सटल गायनोबाबो गिबियाव हेल'
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों खोनादों।
ओ जोंनिजोंहाय ओरै जेनेबा पथल सथल गायोब्ला मा होनो गिबियावनो हाखौ मोजाङै एवग्रोना लायो।
औ नंगौ। थारैनो औ खोनादों नोंथां।
बेनि उनाव माने बे पटलखौ जेब्ला फैयो बेयाव बेगर सारनानै जोङो गोबां ओ मोजाङै हासार सासार होनानै ओ माबा नांगौ जायो आरो बेजोंनो जेनेबा लोगोसे जेब्ला फिथाइ थायगोन
औ
अब्ला बेयाव मा होनो मा होनगोन बेखौ ओ मानबाय जेनेबा बिफाङा एसे जौलाङा होमबा बेनि थाखाय जोङो दार औ औ बेनि थाखाय जोङो बेयाव बायदिसिना जेनेबा औवा सौवाफोरखौ खौबो माने सां बायदि बानायना होनांगौ आरो औ आरो बेयाव जेनेबा फिथाइ थायोब्ला फिथाइखौ मोजाङै जो जोथोन लानांगौ। बेथ' गा गासैबो मा होनो आबादारिफोरानो मोनथि औ बेखौ
औ नंगौ थारैनो
आरो बेनि बे फिथाइयावनो जों जेनेबा गावनि मा होनगोन बेखौ जानाय लोंनायावबो बाहायो आरो बेजोंनो मानसिफ्रा जोंनिखिजाय ओ फाननानै जेनेबा रां बुथुमो आरो।
औ रां बुथुमनानै जिउ खुंलांनो हायो आरो।
औ जं जौ थांनाय आरो बिदिनो
औ औ नंगौ दा आरोबाव जोंना बेनि अनगायैबो माबाफोर आबाद जेरै बानलु बेफोरखौबो नोंथाङा मिथिगौ नामा माबायदिहाय बानायो माबायदिहाय गायो?
औ बानलु बानलुखौ जों गिबियावनो जेनेबा बिनि फिसा मा होनगोन बेखौ ओ
ए बिफां फुलि।
औ। फिसा बिफां फुलिखौ जेनेबा जों गिबियावनो बेलेगाव माने सोनानै हा एसे जेनेबा माबायाव सोनानै जावायना नांगोन
औ नंगौ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ जेनेबा जोङो मोजां जेनेबा हासार थानाय बिदि जायगाफोराव
औ औ गायस्लायफिननांगोन आरोना नोंथां औ ओमफ्राय बेनि उनाव जोंना देरोब्ला बोरमा बोरमा मोसौ जानो हायिनि थाखाय जोंना बेयाव बेराबो होनानै जोथोन लानांगोन।
औ औ औ नोंथां।
औ। दा नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय। दा नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो आङो माबाफोर मिथियै बाथ्राफोरखौ आं मिथि थिना मोनबाय आरो नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथिबाय जानांगौ औ दे हब्ला नोंथां औ औ दे नोंथां होमब्ला।
औ।